ओ एसिम गोजोन ओ मोनाबिलि
औ ओ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर'निनो संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव एसे खावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
दंङ दंङ दंङ सावरायनो हागोन नोंथां। होनबा नोंथां जे बर'नि जेन'बा संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथांजो?
थाङोब्ला बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोबा अनलाजों दाव सबायजों साम ना जिजों अमा आरो बिदिनो गांजेमा बाथोन आरो नाफाम बाथोन बाथोन बेफोरखौनो जोङो बर'नि ओंख्रि होन्नानै जों मिथिनाय जायो।
ओ औ
आरो नोंथाङा दा अनलाजों दाउखौहाय माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथाङा हागोन हागोन नोंथांसो अनलाजों दाउजोंहाय संनायनि आंहा एथ'ग्राब एक्सपिरियेन्स गैया। थेवबो जाखिनि एक्सपिरियेन्स दङ आं नोंथांजोंनो फोरमायनोसै मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गोदो बै दाउ माने ब्रयलार दाउजोंसो एसे संनाय एक्सपिरियेन्स जङ दाउ ल लोगोेलजों खनसे खनैल' दङ मानि एक्सपिरियेस जाय नोंथांजों ओंखायनो होनबाबो आं बोरै खालामो नोंथांनो खिन्थानायसै बोरै सङो माने दाउ लकेल खेलजोंहाय माने दाउखौहाय माने माबानानै गोदानानैहाय आराम खादायाव लाग्रोगोन आरो जोंना
औ
खादायाव लाखांनानैहाय खादायाव लानानैहाय बिनि उनाव आरंखौ बै ग्रेनदार मिसिम खोनादोंना नोंथां? औ ग्रेन्डार मेसिनावहाय होयो आरो ग्रेन्डार माने जोंहा देनोबो माने बायो नालाय माने सेंग्रा मानसि आरो माथो बावनो ना
औ औ ओ नोंथां
माने जासिनग्रा मानसि नालाय एसेबाबो बायो म ग्रेडारावसो थैयो आरो जों माबायाव औ उवालाव देया आरोखि जों माने बै ग्रेन्डार मेसिनावहाय लायो आरोना लानानैहाय उनखांनानैहाय जमा माला जोबनानै थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला जमा लाजोबखानानैहाय माने साराय जानानैहाय संगोन आरो जेनेबा बेदरखौहाय मोजां एवनानै दोनग्रोगोन ओमफाय बिदिनो एवनानै दोनखां एवखांनायनि उनावहाय बिदिनो मोजां एवनानैहाय एसे दै होगोन आरो दै होनानै इदिनो अनला सारगोन ओमफ्राय बे अनलाथ' नङा। गुन्दैखौ सारो आरो ना औ अन अन गुन्दैखौ सारना होनानैाय दसे थानानै माने खारै होगोन आरो खारै होनानैहाय माने दै एसे बुरजा होनानै खोबनानैहाय मोजां फोमोनो आरो बिदि सङोमोन आरो आं माने जाखिनि आंनाव इक्सपिरियन्स दं आंनो नेखौ खिन्थाबाय नोंथां जे हबा नोंथांजोआबो नोंथांजोआाबबो नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो बेनि सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ- नोंथां हागोन जोङो दा नार्जि ओंख्रिखौ माबोरैहाय सोङो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बे नारजिखौ जोङो फाथो बिलाइनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां ओ- बे फाथो बिलाइ खौ ओ- औ- बे फाथो बिलाइखौ जोङो ओ- फोथारनिफ्राय हानानै लाबोनाय जायो बेनि बिलाइ खौ जोङो खानानै फोराननानै जोङो नार्जि बिलाइ मोननाय जायो आरोना बे फाथो बिलाइखौ जोङो गोथाङैबो एवनानै जाजायो आरो ओ- जों दा नारजि ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ- जोङो फार्आव गिबियावनो नारजि बिलाइखौ जोङो ओ- खारै होनानै खारै नांजासे होनानै जोङो दै जो हाय रुग्रोनाय जायो आरोना नोंथां मोजाङै सुनानै औ- बेनि उनाव जों जोङो अमाजों सङोब्ला जोङो अमाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव ओ- बिनि जि नांगौ मस्ला मस्लि नांगौ बादि ओ- जेरै हाय अ- हाय जें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा आरो बिदिनो संख्रि बानलु होनानै जोङो मोजां एवनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव बे नारजि- नारखिया जेब्ला गेब्लेगोन अब्ला जों बे नारजिखौहाय लाना फैनानै बे अमायाव लखबना होनाय जायो आरो। बिदिनो दसे सम बेखौ गोदौ होनानै जोङो मोजाङै ओ- रोसि जानोबा ओंख्रि बे बायदि खालामबाय आरो खायफा खायफा भाजा जायोना बिदिनो भाजा खालामबाय आरो बिदिनो बेनि संख्रिरै नांनायखौ ओ- साखिनानै नायनानै जोङो बे नारजिखौ जानो हानाय जायो आरो।
औ- औ- औ- थाखायनो जोबद गोथाव जायोना नारजि ओंख्रिया?
औ- नोंथां जोंनाथ' बर' सुबुंफोरा नारजिजों अमाखौहाय जानो जोबोद गोथाव मोनो आरो आरो जोङो ओ- बेखौ जानायावल' जेरै जोङो ओ- सारादु खुंनाय होननाय जायोना नोंथां जोङो बेयावबो बनाय जायो आरोना जेरै जोंहा मानसि सासे थैनानै थांबोला जोङो बे नारजिखौ जाहोनानै ओ- जोंनि बे जेनबा जों सोमोन्दो एंगारलायनाय होननानै जायो आरोना मिथिनाय जायो। औ औ- ओ- आरो नोंथाङा मा मा मैगं गोथांफोर
ओ- आंनि मैगं गोथाङाथ' सिनसाब खौ- नों मिथिगौना मिन्थिया नोथां'जे सिनसाब होना बुङो जे बेखौहाय एसे माने बै हादान ओनसोलफोरावहाय गोदान हा सिफाय नाय ओनसोलफोराव बांसिनै मोननो थाङो बे बुस्थुखौ। सेनसाबखौ मिथियोना नोंथां? जे
अ- नोंथां आंथ' नोंथांनिफ्राय दिनैसै खोनानो मोनदों।
अ- अबेबा जायगायाव अबेबा आलदा आलदा बुङो आरो सेन थाब माने बे दैमायाव थायो। खोनादोंना। दैमायावहाय मोनो बेखौहाय दैमायाव रज'नानै थायो आरो बेखौ खानानै लाबोनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोगोनार बिजौखौ मिथियोना। जोगोनार बिजौखौथ' मिथिखागोन मिथिया जानो? जोगोनाथ बिजौ आरो मान्दे आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो मैफ्राइ दं आरो बिनि अनगायै जोंहा थब्ल' जायखौ फदम बिबार होनो पदम बिबारनि थेन्थाखौ जायो जोंनिथिंहाय आरो बेनि अनगायै बो- जोंहा लकेल मैगं बिदिनो गोथां गोथां मैगं मैथाफोर दङव। मैथाफोरखौ मैथायाथ' आंनि फेभरेटखा मैथा दङ आरो ' खर' लाइ मैद्रु बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो। आरो जोंहा अनला होननानै बुङोबा आरो बेनि अनगायैबो जों अनला होननानै बुंबावदों जे नोंथांजोआ दहायसो बुंनानै थांबाय जेन'बा अनलानि सोमोन्दै अनला होननानै बुङोब्ला जोंनि बर हारि बा बे बर हारियावहाय बुहुत बिहोमा गोनां मोनसे एंख्रि ना इयो। नारजियाबो अनलायाबो माने अनला होननानै बुङोब्ला थ जोंहा माने गामिफोरावहाय जेनेबा हाथासुनि
औ नंगौ।
हाथासुनि हाथासुनि हाबायावहाय जोंहा बेखौ बाहायनाय जायो आरो अ आतासुनि हाबायाव बेखौ बाहायनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौहाय। अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि ब र' हारिनिबो बुंजायो आरो जोंहा माने मिन थियो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनानो फोरोंनानै गालांखानाय माने मोनसे ओंख्रि आरो बियो। ओरैनो नोंथांजोआहाय नआवहाय थानानै मा मा ओंख्रिफोरखौ साबसिन जानो गोथावसिन मोनो नोंथांजो
आं ओंख्रिफोरखौथ बिदिनो ओ गोबां ओंख्रिखौनो मोजां मोनो नाथाय दा जोंनि बर निनो ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ अरो आरो औवा मेवाइ बेखौ जोबोद गोथाव मोनो आरोना नोंथां औ
मेवाइ औवा मेवाइखौ आं बावलां दहाय होनदों औवा मेवायाहाय आंनि सोबसे फेभरेट ओंख्रि बियो
औ अ नों
औवा मेवाइजों अनलाजों हाय बोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांजोहा
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ जोङो औवा मेवाइजों अनदलाजों माबोरैहाय सङो होनना बुङोब्ला ओ जोङोथ ओ ओ दाउ बेदरबो संफागोन नालाय बेजों ओ जोंनो गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाख थाखाय अन गुन्दै देनानै लाग्रोनांगौ ओ जेरै जोङो खायफा खायफा दा आथिखालावथ ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबायना बेजोंनो देयो आरो खायफा खायफा उलार बा थबसिफोरावनो देनाय जायो आरोना नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो ओ दाउ बेदरखौ जोङो मोजाङैनो एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोङो ओ बे औवा मेवाइखौ ओ दानना लाबोनानै जोङो मोजाङै सिथा सिथा हानानै मिजि मिजि हानानै जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ ओ खौबो खारैजों मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो दै होनाय जायो दै होनानै जोङो खारै होनाय जायो आरो ना औ बेनि उनावहाय जोङो ओ गावनि नांगौ बायदि मस्ला जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर बानलौ‌ बेफोरखौ होनाय जायो आरो बे दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो दाव एवफ्रामना दोननायखौ होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ औ बेनि उनावहाय जोङो जा देखाना लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो फ्रि फ्रि ओ सार नानै होनाय जायो आरो जाहाथे जोङो जमा होब्लाथाय बे अन गुन्दैया सिथाबनो नागिरो नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ खनसे होलाय एरलाय खनसे होलाय एरलाय होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो ओ दसे सम ओ गोदौ होनानै ओ गोदौ होनानै बेखौ ओ जोंना अनला ओंख्रियाथ बारा गथा न ओ जेनबा पायना नङा नालाय बिदिनो गा बादि गथाखौ ओ दोननानै मोजाङै साखिनानै जोङो बेखौ खांनानै जानो हानाय जायो आरोना नोंथां औ औ औ
आरो बिनि अनगायैबो नोंथां जेरावहाय माने नोंनि नर्माल ओंख्रि जेनबा जोंहाथ नआवहाय फुं फुं जेनबा फुं फुङावहाय इदिनो ब्रेकफास्टफोरावहाय सोरहाबा सोरहाबा ओंखाम जायो ना सोरहाबा सोरहाथ जाया ओंखामजोंहाय जेनबा भाजाफोर जानो थाखाय माबायदि ओंख्रिफोरखौ खौहाय मोजांसिन मोनो
नोंथां दाथ जोङो गोबां सुबुङानो जोंनि ओरैनो दा नर्मेल ओंख्रि होननानै बुङोबा दालि बेफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय जि मैगंफोर खाथिंनानै मोनो बा न'फोरावनो जोङो गायनानै फोनानै मोनो बेखौनो जानाय जायो आरो जेरैहाय जोङो न'फोराव गायनाय होननानै बुङोब्ला जोंनिया थाबाय खन्द्रिजों आलुजों जोङो संनानै भाजाबो जानो हायो आरो तिटा केरेल तिथा का ख्रेल होननायबो दं आरो भात केरे भाद करेला बेफोरखौबो जोङो जानो हायो आरो आरो दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंहा खुमब्रा ओ खिलियोना नोंथां खुमब्रा औ बे खुमब्रा गोरलै गोरलैखौबो जोङो भाजा एवनानै जाजायो आरो जोंहा बेखौ दाउ एबा ब्रयलार हांसोफोरजों जाबा जोबोद गोथाव जायो।
थारैनो थारैनो थारैनो होनबा नोंथांजोें जोंना सावरायनांगौ टाइमाबो बेखिनियावनो जोबबाय नोंथांजों होमबा नोंथाङा नोंथांजोहाय आं जों माने दसे समबाबो टाइम मोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोजोनथों
उ